हेलौ औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों आंनियाव मोजाङैनो खोनादों
औ जोबोद मोजां आं नोंथाङा ओरैनो दङ ना दा
औ दङ आङो दा सानजौफुनि जिरायग्लांनानै दङ समाबो जिनै रिंगा थामजिदाइन मिनिट जाबायना बे समाव जोंहा ओरैनो जिराय ग्लांनाय टाइम
जोबोद मो मोजां बिदिब्ला आं नोंथांजों माखासे सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सोंथि खालामनो सावरायनो नोंथांजों लानो लुबैदों नोंथाङा सम दङब्ला अन्नानै दसे रायज्लायनो ओ हागोन ना
औ हागोन
द जोबोद मोजां बिदिब्ला आङो ओ प्राइमारि लेभेलावथ' जोंहा दंखायो जाहैबायनो दंखायो बेनिखायनो जोङो जेब्ला सासे गथ'आ मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव गावनि केरियार दानो थाखाय मा मा ओ सिथ्रिम सिथ्रिम आयदाखौ सायख'नानै जिउआव गावनि
नोंथाङा जोबोद मोजां आयदाखौनो आंजों सावरायनो लादों आं जोबोद गाहाम गोज गोजोननाय मोनदों नोंथांजों आं जा आंनि रोंगौथि दं आं बेखौनो नोंथांजों रायज्लायनो मोनोब ब्ला गोजोननाय मोनगोन जोंहा गिबियै मेट्रिक आनजाद होखांनायनि उनाव गाहायै मोनथाम आय बेयावहाय फरायनो हायो बेनो जाहैबाय जोंहा बर'नि बर' रावआवथ' मा बुङो आटस
आर्टसआव माबा आर्टसखौ बर' रावाव सुबुं सुबुं आरिमु सुबुं आरिमु होननानै आं मोनदोंमोन
अ जानो हागौसो सोमबालाय बेखौ सुबुं आरिमु बेनि उनाव बिगियान आरो मोनसे खोथायया जाहैबाय फालांगियारि जायखौ जों इंराजियाव कमार्स बुङो बिगियान माने जोंहा साइन्स
दा कमार्स आयदायाव मा मा साबजेक्टखौ जोङो सायख'नानै लायोब्ला ओ जोङो मोजां कमार्स फालांगिगिरि जानो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
गोजोननाय थाबाय नोंथां सोंनायनि थाखाय। जोंहा बे फालांगि आयदायावहाय मेट्रिक पास जाख खांनायनि उनाव जाय फरायसाया फालांगि आयदायावहाय बाहागो लागोन माने फरायनो थांखि लागोन बे फैसाया जोंहा
नंगौ
थाखो जिसेयाव मेनेजमेन्ट होननाय मोनसे साबजेक्ट मोनगोन। बेनि उनाव एकाउन्टेन्सि आरो बेनि उनाव बेहाय माखासे एलेक्टिभ साबजेक्ट लाफानो हागोन ओरैजाय बेंकिं सेल्समेनसिप जायफोर रावा जोंनि माने बर रावआवहाय दासिमबो बाहायजानाय मोनाखै खै आं खोनाफेराखै आं जा रोंगौथि दं बेखौनो खोन्थानोसै। एकाउन्टेन्सि मोनसे थाबाय बिजनेस स्टाडिस मोनसे थाबाय आफाय इलेटिभ हिसाबै सेल्समेन दं आफाय मोनसे दं मेथामेटिक्स आरो बेनि उन जनाव बेंकि दं बेफोरो जाहैबाय इलेक्टिभ साबजेक्ट माने लादेरनाय साबजेक्ट गाहायै जोंहा एकाउन्टेन्सि आरो बिजनेस स्टाडिसखौ जों लाथारनांगोन अब्लासो बेयो सासे फालांगिआरि आयदानि फायसा जागोन जाहा ओस एस ओ ओस एस औ जोंहा बेखौ दहाय जिसे आरो जिनै थाखोआव बे एकाउन्टेन्स आरो बिजनेस स्टादिस बिजनेस स्टादिस माने फालांगियारि फरायनाय स्टाडि मानिथ फरायनाय नङा होमबा
संनाय फालांगिनि सायाव फरायसंनाय
फालांगियारिनि सायाव फरायसंनाय बे मोनसे साबजेक आरो एकाउन्टेन्सि होनोब्ला माने साननाय सान हिसाब खिथाब खालामनाय साननाय बेनि सायाव जोङो
ओ एकान्ट एकाउन्ट आयदायाव आंनि मिथिनायाव ओ बेयाव मोनसे स मोनसे कम्पानिया माबायदि एकाउन्ट माने ओ हिन्दीयावथ' खाता होनबाय जेन'बा बर'आव बेखौ मा होनगोन जों नर्मेल एकाउन्टखौ बुङो खिन्थु मोनसे कम्पानिया माबोरै? मा दोनगोन हेलौ खोनादोंना नोंथाङा एकाउन्टाव गाहायै मा मा खामानि मावनाय जायो?
एकाउन्ट माने मोनसे जों एकाउन्टेनसि होननाय साबजेक
बेसिनि खामानि मावनाय जायो नामा?
नङा नङा बिदि नङा ओ एकाउन्टेनसिया जाहैबाय मोनसे कम्पानि बा मोनसे बि बिजनेस बेखौहाय सामलायनायाव माबोरै जोङो खारिथिखौ दोनथुमनांगौ माबोरै लिरनांगौ बिनि सोमोन्दै जों बाहाय फरायनो मोनो। माने मोनसे ओ कम्पानि कम्पानिखौ बर'नि मा होनो नोंथां? कम्पानिखौ मा होनो बर'नि नोंथाङा मिथि मिथिनो मिथियो नामा? खोना मोनदोंना? खोनादोंना?
औ खोनादों।
आरो कम्पानिखौ बर' रावआव मा बुङो नोंथाङा थिगौना?
आङो र आं मोनसे सोंथि खालामबावनो लुगैदों मानो होनोबा जोङो केरियार काउन्सिलिंनि सायावसो सावरायनो गोनांमोन बेनिखायनो सासे फरायसानि थाखाय केरियार काउन्सिलिं हिसाबै
माने नोंथाङा हाब्रायलांबाय बिनि थाखायनो आंबो हाब्रायलांनाय जाबाय।
नोंगौ। मानो होनोबा सासे सासे फरायसाया मा स्किल सोलोंनायनि उनाव जोंनि समाजाव मोजां खामानि मावनो हागोन जोंनि समाजनि थाखाय बय आयदाया गोनां बेखौ
सुंद'यै फोरमायब्ला मोजां जागौ नोंथाङा।
बि ओ फालांगि दि मावनो सानो बेफोर फरायसानि थाखाय जोंहा फालांगियारि आयदा जा आं दा खोन्थाबाय बे लाइन बे बाहागोथि थाङोबा बे फरायसाया फालांगियारि आयदायाव खामानि मावनो हागोन आरो जोंहा दंबावो बिगियान आयदा। जाय फरायसाया मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बिगियान आयदायाव थाङो बैफोर बियो साइन्सनि साबजेक्ट माने बिगियान आदानि साबजेक्ट खौ लानांगोन। मेथामेटिक्स केमेस्ट्रि बेफोरबायाददिखौ लानानै सासे फरायसा बिगियान आयदा दानि फरायसा जानानै बियो थाखो जिनै पास जाखांनायनि उनावहाय बियो गाव मा जानो लुबैदों। दं देहा फाहामग्रा बा सासे इन्जिनियार बे जानो लुबैनायखौ बियो गावनि गोसोनि जानो लुबैनायखौ सुफुंनो हागोन आरो मोनसेया जाहैबाय आर्टस आर्टस फरायनानै जाय गथ'आ थाखो जिसे जिनैखौ उथ्रिसार जागोन बे फरायसाया जोंहा ओरैजाय माखासे खामानियावहाय होसोनो हागोन बेफोरनो जाहैबाय
नि गेजेरजोंबो माखासे साबजेक्ट टिचार जानो हायोना?
औ हायो हायो नोंथां हायो। बेहाय जोंहा
खोनायासै
हायो नों थां जाय फरायसाया आर्टस लानानै थाखो जिसे आरो जिनैखौ पास खालामनो हायो। बिसोरो थाम बोसोर ओ ब्रै बोसोरारि डिग्रि होनो जाय बेखौ बेयावहाय गावनि लुबैनाय बायदियै हास्थायनाय बायदियै आयदा सायख'नानै
औ
एडमिसन लानो हायो जाय फरायसाया बर' बा एमाइल बर' बिजोंआवहाय अनार्स लानानै
औ
फरायगोन बियो जोंहा पास जाखांनानै एम ए फरायो आर्टस फरायोब्ला बियो जोंहा एम आइल नि फोरोंगिरि जानो हागोन। आरो बेजों लोगोसे पि एसड लाखांनानै बियो कलेजनि फोरोंगिरि जानो हागोन औ औ औ औ
आरो इंराजि जि आयदा बेफोरावबो जोङो मास्टार डिग्रिखौ खालामनो हायोना
हायो गाव गाबागाव जाय जेखौ हास्थायो बेखौनो हायो आरो बेनि उनावहाय मास्टार दिडिग्रि खालामालासिनो
सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय सासे मानसिया मा मा डिग्रि थानाया मोजां
जाय फरायसाया फोरोंगिरि जानो हास्थायनाय दं बे फरायसाया
प्राइमारि स्कुल गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो ना गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो ना गोजौ फरायसालिनि ना गोजौमा फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो बिनि सायावसो गोहोम गोग्लैगोन जाय फरायसाया गोजौमा फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो हास्थायगोन बे फरायसाया जिसे जिनै थाखोखौ पास खालाम खांनानै
आरो जा डिग्रिखौ फरायबावनांगोन डिग्रि फरायखांनायनि उनाव मास